नोंथां
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ मा खालामदों दालाय?
है नोंथां नै ओंखाम जाखांनानै जिरायना दङ।
अ अ मा ओंख्रि जाखो नो?
है नोंथां दिनैनि ओंख्रिया जोंना अनलाजों दाउसोमोन नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रियावनो दंना दा?
औ नोंथां दङ फ्रियावनो दङ दायो।
ओ नोंथांजों आं खल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों माखासे आयदा लानानै एसे एनै सावरायनाय आरोना नोंथां। नोंथाङा दा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन बुं।
अ बिदिब्ला जोंहा माखासे आबादनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां दे सावरायजायो।
जेरै आबादखौ जोङो जे माबायदियै मावो माबायदियै गायो बेफोरखौनो सावरायनोसै ना नोंथां।
औ नोंथां औ
दे होमब्ला जोंहा गुबैयै आबाद मावनो लानायखौ नुयोब्ला जोंहा नोंथांमोनथिं मा मा आबादफोरखौ मावनाय जायो बांसिनै?
नोंथां जोंखैथ' गाहायै माइ माइ आबाद मावो। बेनि अनगायै एसे एनै गोरान आबाद ओ सबाय सिबिंफोरखौबो एसे मावनाय नुनो मोनो आरो गय बागान साफात बागान नारें खमलानि आरो आथिखालाव मोनसे गोदान सोलिदों बे जाबाय लबार बागान बेफोर बायदि बायदि आबादफोरखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
नोंथांमोनथिं होनबा माखासे बैफोरखौबो मावनाय नुयो नामा जेरै जोंहा ड्रागन बिदिनो बैग्रि आबाद बिदिनो तरमस बेफोरो मावनाय जाया नामा एसेबां नोंथां?
ओ नोंथां जोंखिथ' बेफोरबायदि आथिखालसिम गैया मावनाय जाथ'वाखै नोंथां। नुनो मोना
अ बिदि बिदि मावनाय जायाना नोंथां?
औ गैया नोंथां मावनाय जायाखै।
होमबा आं नोंथांनो एसे एनै फोरमायनो हानोसै नामा बेफोरनि आबादनि सायावनो।
औ नोंथां फोरमायजायो नोंथां फोरमायनो हो।
जेरै जों थधरमुसनि आबादखौनो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होगोरसैना नोंथां
औ नोंथां औ
जेरै जों तुरमुसखौ आबाद मावनो होनोब्ला जोंहा गिबियाव हाखौ मोजाङै दुफु दुफु हालौ ना लाग्रो नांगौ आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिनो जोंहा बेखौ हालेवनानै लायोब्ला बेखौ मोजां हालेनायनि उनाव बेयाव माने आलि खालामनांगौ जायो मारसिन माने बै प्लास्टिकआ नोंथां
औ नोंथां।
गोलाव गोलाव प्लास्टिकनि दं हाथायफ्राव आजिखालि आबाद मावनो थाखायनो दिहुननाय बियो। माने गोदान मुगाजों दिहुनजानाय माने प्लास्टिक आरो ना गोलाव गोलाव
औ नोंथां।
बेखौ खोबनो थाखाय जोंहा बेयाव दुफु दुफु हालेवनानै दोननाय जि हा बेखौ जोङो बे प्लास्टिकनि ज' खालामनानै समानै गोलावै सिददा सिदाय माने होनोनांगौ जायो आरोना
औ नोंथां।
खोनायनि उनाव जोंहा बेयाव माने ओरैनिफ्रायबो ओरैनिफ्रायबो खोबाय नालाय हाया गेजेराव गोथौ जाबाय माने साइदआव ओरै समान जायोब्ला जोंहा बे गेजेराव जाखो एसे गोथौ गोथौ गोथौ थालांसिगोन हालि जानानैबाबो ज
औ।
बेयाव जोङो हासार गोबोरखि हासारखौ बांसिन होनायखौ नुनो मोनो आरोना आथिखालनि मा आथिखालाव मावनाय बे आबादाव बेयाव जोङो गेजेर गेजेर गेजेर गेजेर हासार गोबोरिखि हासारखौ होलांसिगोन होलांनायनि उनाव बेखौ मोजाङै बै जिखिनि जावनानै खोनाय हा बा बेखौ आलि खालामलांनाय बेखौ जोङो मोजाङै जि गोबोरखि हासार होनाय बेखौ लगायनानै मोजां समान खालामजोबसिगोन आरोना
औ।
समान समान खालामनायनि उनाव जेब्ला बै स समान खालामनाय जायो अब्ला जोंहा बै हाथाइनिफ्राय बा बाजारनिफ्राय जोंहा बायनानै लाबोनाय जि मारसिन गोलाव प्लास्टिक बेखौ जोङो गिबियाव बै जि जोंङो हााख होदों बिनि खर'आव एसे हाखर जावनानै जोङो बे मारसिं बि प्लास्टिक होनो बेखौ जोङो इसे ओरै हाखरनि हाखराव सोनानै बेयाव हाखौ होसिगोन। माने बोनफोरनानै आरोना बै जि प्लास्टिक बेखौ बोनफोरनानै हाखौ होसिगोन। बिनि उनाव बोलांसिगोन आरोना फोर फोर बोलांनानै जेब्ला बैनि रुगुं मोनहैयांबा नोंनि लाइना जसां गोलाव बिनि सायाव सोनारसिगोन आरो ना बियो।
औ औ।
लाइन गेजेर गेजेरसिम सहैब्ला जोंहा बे प्लास्टिक बे बोनानै लावहोनाय जायो लावहोयोबा माने एसे एरसिनो जाहैबाय माने इसिबां बुरजा जाद्राया जाहैबाय आरो ना प्लास्टिकआ बेखायनो बोनाय जायो बोनानै जेब्ला बेखौ बे आलिखौ होनाय हायाव मोजाङै ग्लोम खोबनानै होयोब्ला बेखौ हाजों खोबजोबसिगोन साइद साइदआव सेर सेराव माने सेर सेरावखा खोबनानै बेखौ जेब्ला प्लास्टिक बा मारसिनखौ खोबखाङो जोंहा जि जायगायाव धर्मस आबादखौ माव गामियाव खोबखांजोबो अब्ला जोङो बे प्रमस आबादनि जि गायगोन जायगा फुलि बेखौ जोङो गेजेर गेजेर गेजेर गेजेर एसे खाथि खाथियैनो फलंनानै लासिगोन आरो ना।
औ
माने आंनि बुंनायाव माखासे खालामबावैसो जेरै जों बे थुरमुसनो थाखाय थुरमुस आबादखौ मावनो थाखाय जोंहा गोबां दैनि गोनांथि जायो। बि दैखौ होनांगौनि थाखाय जोंहा माखासे पाइ पाइप दै रान नि थाखाय जोंहा माखासे पाइपनि गोनांथि जायो बेखौ जोङो बे प्लास्टिकखौ खोबैनि सिगांनो जोंहा बेयाव गोलाव गोलाव पाइपखौ बहायनानै लाग्रो आरोोना दं बिनिफ्राय दंफां गुदि गुदि जि जायगायाव तरमुस बिफांखौ गायगोन बेयाव बे पाइपनि गेजेरजों जों फलंनानै होयो आरोना दैया जों बेयाव फनो मोननायनि थाखाय
औ औ
बे बलासो बिफाङा थाजिम जागोन नालाय बिनि उनाव बे फाइपखौ सोखांनानै होनायनि उनावसो प्लास्टिकखौ खोबनाय जायो आरो बिनिफ्राय खोबनानै जेब्ला थरमुस बिफांखौ गायो अब्ला एसे खिलिबोहाङो खिलिबोनानै बिलाइआ एसे बुरजा ओंखारोब्ला जोंहा दैफोरखौ मोजाङै रेगुलार होबाय थानांसिगोन बेनि उनाव होनायनि उनाव जेब्ला बिफाङा देरनानै थायो अब्ला बेखौ बिदिनो बा सोरबा माखासे बिजनेसनि थाखाय मावसिनो सोरबा जानायनि थाखाय बायना लासिगोन फाननाय जासिगोन आरो बिदिनो बिदिनो माखासे आबादफोरखौबो मावनाय जायो आरोना न नोंथां दा नोंथाङा नोंथांमोननिथिं नोंथांमोनथिं मावनाय माखासे आबादफोरनि बागै एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
औ नोंथां औ औ थारैनो नोंथाङा नोंथांमोननि जायगायाव सोलिनाय दा गोदान मुगानि जा आबाद तरमुस बिनि बागै खोब मोजाङै फोरमायलांबाय दा नोंथां जोंनिथिं सोलिनाय आबाद होननानै बुङ्लाथ' जोंना बांसिन गाहायै माइ आबादानो आरो बिनि अनगायै होननानै बुङोब्ला। जोङो साहा बिलाइनि बा साहा बागान बानायनाय बेबो मोनसे आबादानो आरो गय बागान बेबो मोनसे आबादानो
औ औ
गाहायै जोंनि एरियायाव जोंनि जायगाथिं गाहायै खोब गंफ्रोमबो न'खरावनो गैथाराब्लाबो से बिघा बा बेनि एसे खमसो जागोन। गाससिबो न'खराव साहा बागान जोंहा नुनो मोननाय जायो।
औ औ
बेखौ जोंहा गायनो थाखाय बा साहा बागानखौ गायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो फुलिनांगौ ओ बे फुलिखौ जोंहा कार्टिं बानायनाय जायो कारटिं बानायनो थाखाय जोंहा मोनसे आखायसे आखायसे आथुमसे आथुमसे जखानि गब्लं गोनां प्लास्टिकआव गिबियाव प्लास्टिकआ ओरैजाय ओ आदा फुटसो जागोन बेयाव हा सोनानै बेयाव साहा बिलाइनि देन्थाखौ हास' हास' बिलाइ गांसे गांसे लानानै बेखौ थुनानै बेखौ खाारथिं बानायनाय जायो आरो बे जेब्ला फुलि जागोन अब्ला बेखौ जेब्ला गायनो थाखाय रेडि जागोन अब्ला बेखौ बानायग्रा खाारथिं बानायग्रा न'खरनि मानसिया फानहरो आरो बेखौ जाय गायग्रा बेयो बायना लाबोनानैबा जाय न'खरावबो बानायो सोरबा सोरबा आरो हाखौ हालौवनाय जायो हालौवनानै बोरि हा बोरि हाखौ हालौवनानै गरखाय जावनाय जायो बा दंग' जावनाय जायो जेराव अखाफोर हायोब्ला दैफोर जमा जायोब्ला बेफोर ओ फुलियाव लोमालासिनो दै फोरा जाहाथे जाम्फैयाव गलांनानै बेलेगथिं बोहैगारलाङो बिदिनो बोथोर नायनानै बा जानला मेनानला बोथोराव जोंहा साहा बागानखौ जों गायनायखौ नुनो मोना बिदिनो बांसिनै खरान बोथोराव जोङो गायनायखौ नुनो मोना ओ बांसिनै बैसाग दान बा सैथ्र' दान बेफोराव गायनायखौ नुनो मोनो जाहाथे गायखांनायनि गायखांनायनि उनावनो अखा लोगो मोनबाय थानानै ओ साहा बागान बा गायगोदान फुलिया मोजाङै थांङो आ हायो आरो मोजाङै जौगासारनो हायो आरो बेफोरबायदि गायनाय जायो आरो गायनो थाखाय ओ ओरैनो थाम फुट बा ब्रै फुटसो गुवार फांसे फिफांनि फांसे आरो फांसे फिफांनि गेजेराव गुवार लानानै गेजेरजों लामा दोननाय जायो जाहाथे जेब्ला फिफाङा देरनानै बिया साहा बिलाइ जेब्ला बिजौ होगोन बेखौ खानो थाखाय गेजेरजों थांलाय फैलाय खालामनो हायो सुबिदा बायदियै थाम ब्रै फुट गावबागाव जाबायदि मोजां मोनो गावबा गाव सुबिदा बायदिखौ गेजेरजों लामा दोननानै गायनाय जायो आरो जेब्ला गायनानै फिफाङा रोदा सुगोन जेब्ला फिफाङा रोदा सुनायनि बिलाइआ एसे जौखसारगोन अब्ला बेखौ मोनसे जखा लानानै गनजों मोनसे जखा लानानै बेखौ सिफायनानै होनाय जायो जाहाथे दालाय बारायनो हायो बा फिफाङा गेरेमसा जालाङो आरो जावथुम गिदिर जालाङो खाबु मोनो बेफोरबायदि सिफायना होखांनायनि उनाव जेब्ला फांसेल' थं थं दालायनि फिफाङा सिफाय जानायनि उनाव दालाय मोनब्रै मोन बा ओंखारो बिनिफायनो बिजौ ओंखारनो जोंहा जागायलाङो जेब्ला बिजौआ ओंखारो गिबि गिबियाव मोनसे जखा लानानै गासैखौबो बे जखानि जाय जाय बिजौआ बे जखानि जखा बानना लानाय सिम जाय बिजौआव मोनहैयो बे बिजौखौ खानाय जायो समानै जखा सुयै सुयै बिलाइखौ गिबियाव बेबायदि खानाय जायो मोजाङै जोथोनै खानाय जायो बेनि उनाव जेब्ला फिफाङा गिदिर जायो अब्लाथ' आथिखालाव जोङो जेबो जखा सखा गैला मानोना आथिखालाव खामानि माव गाबो जों गोबां खम मोनसै बिनि थाखाय जोंहा जेबो जखा सुवालासिनो बिफां गिदिरखौ खानाय जायो बेफोरबायदि बिदिनो नायनो थाङोब्ला साहा आबादा आथिखालाव थांनानै थानो थाखाय न'खरफोरखौ गोबां मदद होयो मानोना जों गुबुन आबादनि अनगायै जों साहा आबादखौ नायोब्ला जोंङो साहा आबादाव जोंङो से सप्तायावनो जों से सप्तायावनो साहा आबादखौ जों मोजाङै जोथोन लायोबा से सप्तायाव जों साहा आबादखौ जों खानो मोनो आरो। जों नैबे नैबे बोसोराव जों नायोब्ला जोंहा साहा आबादा दासिमबो गोबां केजियाव बिनि बेसेना गोबां दङ साननैसो सिगाङावसो जोंङो बेनि बेसेनखौ जोंङो ब्रैजि आरो ब्रैजिबा मोन्दोंमोन कुवालिटि बिलाइ खौ आरो नरमेल नरमेल बिलाइखौ जोंङो थामजिबासिम मोननो हादों दासिमबो जोंङो नायनो थाङोबा जों दासिमबो दिनैसिमबो बिनि बेसेना नैजिबा आरो नैजिदाइनसोनि गेजेराव दासिमबो सोलिगासिनो गोबां मोजाङै गोबां मोजां बेसेन सोलिगासिनो दा साहा आबाद होननानै बुङोब्ला बेखौ जोंङो मोजाङै जोथोन लानो थाखाय जोंङो जोंनो गोबां हासारबो नांगौ आरो गोबां जोंहा बिलाइखौ एम्फौ जायो जेरै लाल साहि जायो आरो आथिखालाव मोनसे लेवार बायदि मोनसे एम्फौ दं जेखौ ल' पार्ट होननानै बुङो। जाय साहा बिलाइ साहा बिलाइ गोरलै गोरलैखौ अरफ्लंजोबनानै जाजोबो बेफोरबायदि गोबां एम्फौ एम्फौजों जोंहा साहा आबाद मावग्रा आबादारिफ्रा मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेराव गोबां दामि दामि बेसेन गोसानि रासायनारि मुलि रासायनारि हासार गोबां जोंहा बाहायनो गोनां जायो जायनि थाखाय जों फारसेथिं नायोबा गोबां खस्थ'खौबो जों नुनो मोननाय जायो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बेफोरबायदिनो जोंनि एरियायाव बेफोरबायदिनो साहा आबाद मावनानै गोबां मानसिफ्रा जिउ खुंगासिनो दङ आरो नोंथां। आथिखालाव
होमब्ला नोंथां जोंना राय्लायनाय समावबो जाबाय नोंथां होमबा दोन्थ'लायनोसै नामा।
औ जागोन दे नोंथां दे
औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायलायनानै